औ आदा खोनादों ना?
खोनादों नोंथां।
आदाया मा खामनानै दङ?
आङो दिनै नोंथांजों बर'फोरनि मागो फोरबोनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों। नोंथाङा बर'फोरनि मागो फो फोर्बोनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना? नोंथांमोननि नोंथांमोननि ओनसोलाव माबादियै फालिनाय जायो मागो फोर्बोखौ? बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
हागोन आदा। मागो फोर्बो बुंब्ला मागो फोर्बोआव थारमाने बोथोरारि फोर्बो होननानै मिथिनाय जायो। बेखौ मागो मागोआव माने फिथा गोबां रोखोमनि ओ बेबादिनो गोबां फिथा थावसि गोबां मुं दं आरो बेफोरबादि फिथाखौ सावनानै जायो। आरो आलासि फैयोब्ला जाहोनानै लोंहोनानै मान हरो आरो बेबादि मागोआव। बेबादिनो नंगौ। आदाया आदा मोननिथिं माबोरै मागो दमासि फालियो?
जोंनिथिंबो बेबायदिनो मागो फोर्बोखौ फालिनाय जायो। मागो फोर्बोआ जाबाय बर'फोरनि मोनसे आबादजों सोमोन्दो थानाय एबा बोथोरजों सोमोन्दो थानाय मोनसे दोरोङारि फोर्बो। जाय फोर्बोखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो दिनैसिमबो फालिबोगासिनो दङ।
सैथो बाथ्रा।
बे फोर्बोखौ बर'फोरा मागो चैत्र दाननि जोबथा साननिफ्राय फालिनाय जायो
नंगौ आदा
सैथ्र दाननि जोबथा सानाव बरफोरा फिथा सिथाव लारु एन्थाब बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवा बानायनानै बे फोरबोखौ फालियो थामहिनबा फंसे बाथ्राजों जुदि बुंनो थाङो अब्ला बे फोरबोखौ जानायनि फोरबो होननानै बुंनो हायो जेरैहाय अस असमिया रावआव बेखौ असमियाफोरा भगालि बिहु होननानै बुङो जिहेतु बे फोरबोआव जानायानो गुबैयै जायगा लायो बेनिखायनो बे फोरबोखौ भुगालि बिहु होननानै बुङो असमियाफोरा
नंगौ
नाथाय बरफ्रा बे फोरबोखौ मागो दमासि थि होननानैनो फालियो आरो बे फोरबोआव
औ बुं आदा आदा औ बेबादिनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों नांगौ आदाया सैथोखौनो बुंदों आरो फालिलांनोबो नांगौ बेफोरा जाहाथे जोंनि अनजोलैनि थाखायबो थांनानै थायो बेफोर फोरबोआ बेबादिनो बेबादिनो जोङो काति फोरबोनि मुंखौबो लानो हायो बेबो माने मोनसे ओ बोथोरारि फोरबो
नंगौ नोंथां
ओ काति काति ओ काति दानाव बेखौ माने आबाद आबादखौ आबादनि मोजांनि थाखाय इसोरनाव बोर बिनानै माने दुब्लियाव आबाद मोजां जाथों होननानै बोर बिनानै साखि जलायनानै होयो आबाद थिलियाव
नंगौ नोंथां
नंगौ जे जाहाथे माने एसेबां खस थ'' खामनायनि फिथाइखौ जाहाथे मोननो हायो। बेबादिनो गोबां आबादारिफ्रा खस्थ' खामो नालाय बेनि मोजां फिथाइखौ जाहा थे मोनो होननानै इसोरनियाव बर बिनायखौ जोङो काथि फोरबोआव नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
आदा मोनथिं बिलियाव मोनाबिलियाव हाङो ना एसे सोराङावनो हाङो? ओ साथि साथि जलायनो।
खाथि गासा फोरबोआ जाबाय बर'फोरनि मोनसे आबादजों सोमोन्दो थानाय थामहिनबा बोथोरजों सोमोन्दो थानाय मोनसे दोरोङारि फोरबो। बे फोरबोखौबो बर'फोरा गोदो गो निफ्रायनो फालिबोगासिनो दं। दिनैसिमबो बे फोरबोखौ बर'फोरा फालिबोगासिनो दङ'। बे फोरबोखौ बर'फोरा आसिन दाननि जोबथा सान थामहिनबा संक्रान्ति खालि फालिनाय जायो। मोनाबिलि समाव माइ फोथाराव माइ मोननाय स'ना गाबनि आबाद फोथाराव थाइगिर बिखं थाइगिर बिखङाव थाव होनानै आलारि बाथि सावहैनाय जायो। बे माइबारियाव आलारि बाथि सावनायनि गुबै ओंथिया जाबाय जाहाथे आबादखौ खहा खालामग्रा एम्फौफोरा साथिनि थावआव बारसोमनानै थैयो आरो आबादाब एम्फौ एनलाफोरनिफ्राय रैखा मोनो।
सैथो बाथ्रा।
आबादखौ जाहाथे जोङो मोजाङै दैखांनो हायो। आबादनि फिथाइखौ मोजाङै थोजासे लुबैनाय बादि मोननो हायो। बेनि थाखाय आलारि बाथि सावहैनाय जायो।
नंगौ।
बे आलारि बाथि सावनाय समाव बर'फोरा ओरैबायदि मेथाइबो खननानै आबाद फोथारखौ दुलाराय बर' गामिखौनो गोमसारहोयो। जेरैहाय खाथि गासा दोल दोल जोंनि आबादा ग्रोम ग्रोम
नंगौ।
बेबायदि होननानै आबाद फोथाराव गोमसारहोयो। आरो बे आलारि बाथि सावनायनि गेजेर जों दुलाराय फोथारानो सना गाबनि जाखाङो रिथा सांग्रिमा बादि महर नुनो मोनो बेसेबांबा समायना जाखाङो आबाद फोथारा बेनि अन खासा फोरबोआवनो बारियावबो आलारि बाथि सावनाय जायो
नंगौ
बारिनि आबादफोराव बेफोरावबो सावनाय जायो जाहाथे एम्फौफोरा अराव बार थैयो आरो बारियाव थानाय आबादफोरा एम्फौफोरनिफ्राय रैखा मोननो हायो आरो बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो गलियावबो आलारि बाथिखौ सावनाय जायो।
नंगौ
नोंथांमोननियावबो बेबायदिनो फालियोना?
नंगौ आदा बेबादिनो आदाया जा होनदों बेबादिनो फालियो। माने फोथाराव होनायजों लोगोसे न'खराव होयो ओ लामानि फारनैथिंबो माने गंसे गंसे ओ थाइगिर फिथाइनि नङाब्ला आदा थाइगिर फिथाइनि होनाय थ' माने ओनसोल लायो ओनसोलसो नालाय। बेबादिनो मालाय ओ नंगौआ दा माने गुबुन गुबुन ओनसोलाव जोंनिथिङाव ओ जुदि थाइगिर फिथाइनि बिफां गोबां नुनो मोना बेखायनो माने साथि ओ हानि साथि बानायनाय बेखौनो होयो आरो। बेखौनो माने लामानि फारनैथिंबो होयो आरो गलि आरो बेबादिनो आबाद ओ बारिनि आबाद फोथाराव होयो।
नंगौ नोंथां
औ बेबादिनो होनानै माने इसोरनाव आरज गाबो जाहाथे आबादफोरा मोजां जायो आरो नखरफोर न'खरफोरनि मानसिफ मोजाङै थायो।
नंगौ नोंथां
बेखौनो इसोरनि सिगाङाव आर'ज गाबो।
नंगौ नोंथां
आदाया सानोना माने बेफोर बेफोर फोरबोआ थानो नांगौ होननानै उन जोलैनि थाखाय।
थारैनो नोंथां जिथु बर'नि मागो फोरबो दोरोङारि मागो फोरबो एबा खाथि गासा फोरबो बे फोरबोफोरा गोदो गोदाय जेरैबायदि सोलिदोंमोन आरो बियो आथिखालावबो जोंनि इयुन जोलैफोरनो जोङो दिन्थिनानै होनो हालांनो नांगौ। आरो बे फोरबोखौ जोङो फोथांनानै लाखिबाय थानो नांगौ। मानोना बे फोरबोफोरा बर' हारिनि समाज जिउजों जोबोद गोथौ सोमोन्दो दं।
नंगौ आदा
बर'फोरनि समाज हारिमुनि बाथ्राया बेफोर फोरबोजों सिथाबफानानै जेब्लायबो थायो।
नंगौ।
जिहेथु बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबादखौनो आबादनि सायावनो बांसिनै सोनारनानै रायजो जाबोदों।
नंगौ आदा थार बाथ्रा।
बे बेफोरा औ आदा बेफोरा जाहाथे उन जोलैनि थाखाय ओ थायो मोजाङै बेखौ जोङो लाखिनो हानाया मोजां।
नंगौ नोंथां थारैनो। इयुन जोलैनो दिन्थिलांनो हायोब्ला जोबोद गोजोन्थाव बाथ्रा। इयुन जोलैनो दिन्थिलांनो हायोब्लासो इयुन जोलैफ्रा उनाव मिथिनानै मोनगोन आरो गुबुन हारिफोरनोबो देखायनो हागोन दिन्थिनो हागोन। जाहाथे जोंनि बर' हारिया राव हारिमु गासैबो बिथिंनिफ्रायनो राफोद मोनसे हारि। गेरेमसा मोनसे हारि होननानै बुहुमाव बयजोंबो मिथिजानो हागोन
हायो आदा हागोन
बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन आदा जागोन
बिदिब्ला जों बेखिनियावनो जोंनि सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै साबायखर थाबाय नोंथांसिम